हेलौ नोंथां।
हो हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ औ औ औ।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दङ आङो नै जिरायनानै दङ।
ए दा नोंथाङा माबाफोर हाबा एबा खामानिफोर मावनो गोनां दं नामा नोंथां?
दा खामानि मावनो गैथवा।
अ दा आं माने नोंथांनाव कल खालामनायानो जादोंमोन दि मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा जेबो हाबाफोर मावनो गो खामानिफोर मावनो गैयाब्ला आंजों बे थप पिक एबा आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन।
अ अब्ला जोंहा नों नोंथांनि गामियाव एबा नोंथांनि ओनसोलाव? उम। गाव गाव हान्थिग्रा लामा दालां बायदि बायदि रोखोमनि माबायदि आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव लामा दालां नोंथां हान्थिग्रा बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा सुंदयै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन।
अ'अब्ला दे फोरमायनायसाय नोंथां
दा लामा दालां होनोब्ला? जोंनि सिं सिगांनि फ्राय दा एसे सोलायस उम्बे आरो दा लामाया लामाखौ होनोब? अब्ला लामाया जाहैबाय दा सिगां समाव जोंहा हाब्रु दैब्रु जायोमोन दा जोंना सिंरि बेल गाननाय जाबाय आरो। खोनाबायना नोंथां सिंग्रि बेल गारबाय औ। सिंग्रि बेल गारनानै जेनेबा खुसेया फाखा ससि सें रेबेल बिदिनो जाजोब्बाय।
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
बेबादिनो जाबाय आरो दा सिगां समाव लामा हान्थियो होनोब्ला जोंहा हाब्रु दैब्रु स्कल थांनाय होन मा थांनाय होन हाब्रु दैब्रु जाजोबोमोन आरो। दा दालां होनोब्ला दालांङाबो सोलायबाय सिगां समाव जों औवा दालांखौ माननांगौ जायो दा जोंहा दालाङा सफै जेनेबा बानायजोब्बाय जाजोब्बाय। दा जोङो औवानि दालां खौ जोङो माननांला थाबायनांला जोङो दा दानि समाव जोंनि जेनेबा दालांफ्रा गासिबो जाबाय जेनेबा जोंनि एरियायाव बिदिनो जाजोब्बाय माखासे दंबावो। जेनेबा माखासे खिनियाबो फैबाय थानाय नाय समाव एबा दा फैबाय थानाय समाव गासिबो जाय जागोनखौ आं आसा थियो आरो। खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जोंहा लामाया लामा होनोब्ला लामाया गोनांसिन जोंनि थाखाय लामा गैयाबा जों हान्थ थिनो जोङो हाया।
औ।
हाब्रु दैब्रु जेनेबा दै थानाय दाथ' दैज्लां सम बुहुद हाब्रु दैब्रु जायोमोन बै सिगां समाव जोंहा दा
उम।
थाखायनो मोजां जाबाय दा सें ग्रेबेल गारबाय ससे फाक्का बिदिनो जाबाय दा
औ।
दालाङाबो होन जेनेबा औवा दालां औवा दालां होयोमोन सिगां। औवा दालां होयोब्ला जोंहा दैज्लां समाव जोबोद खारिरि मोन आरो जेनेबा दैबाना जागोन दैबानाजों जोंनि ववार्ड दालाङा बुखारनानै लांगोन एबा बुखारलांगोन नंगौ ना नङा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बे जुदि दैया जेनेबा रानगौ मानि जोंङो बे दै-दै रानागौ मानि जोंङो दालां बानायनो हाया।
औ
बे दालाङा जुदि जेनेबा स्कुलाव थांनाय होन बबेबा थांनाय होन जोंङो बे दालांजों बारस'योब्ला जों स्कुलखौ थबसर' मोनहैयोमोन। दालाङा दै बानाजों जेनेबा औवा दालां बुखारलांजाबाय बे स्कुलखौ होसोनो थाखाय जोंङो पसिच किल'मिटार थांनांगौ गोनां जायो गिदिंनानै बै समाव दा दानि समाव जोंहा गावनिनो सुबिदा जाबाय दालाङा फैबाय दालां होन लामा होन मोजां जाबाय जोंनिसिं दा नोंथांमोननिसिम माबायदि रोखोमै दं ओनसोलाव जेनेबा दालां होन लामा होन बेफोरखौ
औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ
दा जोंहा जोंनि ओनसोलनि थासारि लामा बायदि बायदि दालां आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंहा जोबोर मोजां राहा लामा जाबोबाय
औ औ
दा हमना ला नोंथां गोदो-गोदाय जोंहा मोजाङै गाव गाव हान्थिग्रा लामा गाव गाव मोजाङै हान्थिग्रा दालां बायदि-बायदि रोखोमनि जोंहा हान्था मेला खालामनो थाखाय जोंहा मोजाङै माने सुबिदा गैयामोन आरो जोंहा दानि जुगाव नायोब्ला जोंहा गुबुन गोजान-गोजान जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा फाक्कानि लामा जाबाय आरो जोंहा गिदिर-गिदिर दैफोर बारनो थाखाय जोंहा दालां जाबाय दा जों गोदोनि आरो दानिखौ नायोब्ला जोंहा जोबोर सोलायनाय नुनो मोनदों।
औ औ
मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव जोंहा फरायसालिसिम थांनो थाखाय जोंहा मोजां लामा गैयामोन हाग्रा बंग्रामोन एबा हा हखर हालामोन आरो अखा बोथोरनि थाखाय जोंहा दै बारनो थाखाय जोंहा दालां गैयामोन।
औ औ
आरो बेफोरनि अनगा बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा सुबिदा मोजां गैयामोन आरो सोरबा गोदोनि जुगाव सोरबाफोर माबा मोनसे बेराम आजार एबा लोमजायोब्ला जोंहा बेखौ आग-आघाद खालामनो एबा फाहामनो थाखाय जोंहा देहा फाहामसालिसिम थांनो थाखाय जोंहा मोजां राहा ला मा जेरै लामा एबा दालां बिब्दिफोरनि थाखाय जोंहा जोबोर खस्थ'मोन आरो दायो जोंहा सोरबाफोर बेमार आजार लोमजानाय बेफोरखौ जोंहा लांखारनो एबा दैथायनो थाखाय जोंहा मोजां सु सुबिदा जाबाय जेराव जों गासै सैनिबो ओनसोलाव जोङो लामाखौ नुनो मोनो मोजाङै एबा दालांफोरखौ जोंहा गासैबो ओनसोलावनो नुनो मोनो।
औ औ
खिन्थु बिदि गैयामोन जोंहा हाग्रा बंग्राजोंसो थांनो गोनां जायोमोन। बे समावबो मोजाङै लामाया नङामोन जेराव अन्थाइ गावख्लाबनाय बायदि बायदि रोख खोमनि जं सि-सि बायदि बायदि रोखोमनि सु बेफोरो लामायाव गोग्लैसोना थायोमोन जायनि जाउनाव जोंहा बेजों हान्थिनो गोनां जायोमोन। आरो बेफोर हान थिनायावनो जोंहा आ थिं बायदि बायदि रोखोमनि सोलेरफोराव जोंहा सु एबा अन्थाइफोरजों बौजानो गोनां जायोमोन दा आङो नोंथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानदोंदि गोदो आरो दानि जोंहा लामा दालां बायदि बायदि रोखोमनि ओनसोलनि जोंहा बेफोरखौ मोजाङै एबा जोबोर सोलायनाय नुनो मोनदों।
औ औ।
आरो दाथ' जोंहा गासैनिबो ओनसोलाव ओ बे फोरखौ नुनो मोन मोनजोखायो गुबुन खामानि एबा गुबुन हाबाफोरा जायाबाबो बेफोर जों हान्थिग्रा एबा गुबुन सुबुंफोर बायदि बायदि गासिबो ओनसोलनि सुबुंफोरा हान्थिग्रा राहा लामा बेफोरो मोजाङै जाग्रोजोबखायो जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ दाथ' जाजोब्बाय जा औ।
खिन्थु जोंहा गोदोनि जुग आव बेफोरबायदि मोजां हान्थामेला खालामनो गैयामोन आरो दा जोंहाथ' नायोब्ला जोंहा जेरै बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गोजान गोजान लामा हान्थिनांगौ जायो। जोंहा बेफोराव बेफोरनि हान्था मेला बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बेफार फालांगि खालामो जोंहा बेफोराव थांनो थाखाय लामाया जोबोर जोंखौ सहाय खालामो आरो गोदो गोदायनि जुगावथ' बेफोरबायदिखौ नुनो मोनामोन आरो दा नोंथाङा आरो बेफोरनि बागै बे लामा बायदि बायदि नोंथांनि ओनसोलनि बागै एसे आंनो फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन।
अ अब्लालाय बुंनायसाय।
हेल' खोनादों ना?
औ
औ लामा दालां होनो ब्ला जेनेबा लामाया अनेक जाजोब्बाय जेनेबा लामा दालां अनेक ओनसोल जेनेबा दस्रा जायगा दस्रा गामि जेनेबा एरिया दस्रायावबो लामा दालाङा दानि दिनाव मोजां जाजोब्बाय आरो सिगांनि समावथ' थांब्रब फैब्रब हाया। हाब्रु दैब्रु जाजोबोमोन। दा मेन लामाया जेनेबा मेन र'ड जाजोबदो आरो फाखानि जाबाय अबेबा एरियायाव फाखानि जायाखै अबेबा एरियायाव दासिमबो औवानि दालाङा दालांखौ नुनो मोनो आरो दा बे समाव बे फैबाय थानाय समाव बे दालां लामाखौ मोजाङै जेनेबा लुफुंनानै होफैयो बेखौनो आङा माबा खालामो आरो। दा जोंहा लामा दालां होनोब्ला लामा दाना-दालाङानो जोंनि थाखाय गोनांसिन। लामा दालां गैयाबा जों अबेबा थांनाय होन अबेबा बिजनेस मावनाय होन बबेबबा जेनेबा थांब्रब फैब्रब होन बेफोराव जोङो जोबोर खस्थ जायो आरो जों हाब्रु दैब्रु गालांनाय जायो नों जु- था गाननानै थांनो हाया स्कुलाव जुथा गानलांनो हाया जोङो जुथाखौ खुनानै थाबायलांनांगौ जायो हाब्रु दैब्रु दैनि थाखायनो बेफोरबायदि आरो दा सोलायबाय अनेक सोलायबाय जोंनि जेन-जेनेबा एरियायैनो सोलायबाय आरो। सिगांनि समावथ लामाया दालां ङानो जोबोद खमखामोन गाज्रिमोन लामाफ्राबो दा सोलायबाय आरो सोलायबावनांगौ आरो सोलायबावनांगौ सोलायजोबनांगौ आरो बबेबा फाखा जायाखैबा बे फाखा लुनानै होनांगौ
औ दा नोंथाङा आंनि सिम बेफोर बागै नोंथांनि ओनसोलनि लामा दालां बायदि बायदि रोखोमनि सुबिदाफोरखौ नोंथांआ फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दा कल‌ खौ‌ एसे
औ औ औ दे दे दे दे होमबा नोंथां।